हेलौ औ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नों औ
नोंथाङा सावरायनो हागोन ना बेस्थ' नङाबा एसे
औ सावरायनो हागोन नोंथां आङो दायो ओरैनोसो दङ जिरायनानै
उम उम आङो जोंनि बर' हारिनि एमाव बानायनायनि बारै एसे रायजलायनोसो सानदोंमोन
अ औ सावरायनो हागो
उम अ अ एमावखौ मोरै बानायनाय जायो खौ आं एसे फोरमायलांनोसै होनबा जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो एमाव बानायनायखौ नुनो मोनदों जेरै बा ओ बर' हारि फ्रा बर' माबाफ्रा हिनजावफ्रा गोदोनि समाव एबा दानि समावबो गोबां नुनो मोनो एमाव बानायना फालांगि खालामनाय मानाय बाजारफ्राव फाननाय मानायखौ आरो जोंनि न'आवबो जोङो जौ संनाय उफैनाय बेफोराव जोङो एमावखौ बाहायनाय जायो
उम
एमावखौ जोङो ओ न'आव न'आव बानायनाय जायोबा एसेयानो जायो आरोना एबा फालांगि फालांगि खालामनो थाखाय बानायनाय बा गोबां गोबां जखा माइरंखौनो नांगौ जायो जोंनो न'आव बानायनोबा एसे जखा माइरंखौ नांगौ आं न'आव बानायनायनिखौ बुंनोसै एमाव बानायनो थाखाय जोंना सेरसे जखानि दै माइरं खेरखायाव सुनानै जों दसे ग दै गुसर होनानै बेखौ आधा घन्टासो दोननोसै आरो ना।
ओम
ओ सुखांनानै उनाव। बेनि बेजों लोगोसे एमाव बानायनो थाखाय जोंनो आरो गोबां बुस्थु नांबावगौ जेरै थालेर बिलाइ लोखोना बिलाइ, गंगार राखेब आरो सोरबा बा आनारस बिलाइखौबो होयो होननानै मिथियो। आनारस बिलाइनि होनायनि जाहोनानो जाहैबाय आनारस बिलाइ होयोबा माने एमावा गोदै जायो इदि होनो आरो ना। खोनानो मोननायाव। आरो बेजों लोगोसे जोंना उवाल गाहेन बेफोर बेहायबो द गोदोनिफ्रायनो देबोखानाय जोङो बर' हारिनि बेबो जोंनि माबा
औ
जों बेखौबो जगार खालामना मोजां सुना लाखानोसै जेब्ला जोंना माइरङा आधा घन्टानि उनाव जेब्ला मोजां मोजाङै रानो आरो जोंना गाहेन उवालाबो मोजाङै रानो अब्ला जोङो माइरंखौ जे जों माबादोंमोन सुनानै फोरानदोंमोन बेखौ जोङो गाहेनाव उवालाव होनोसै आरो ना। होखांनायनि उनावहाय जों बेखौ गायेनजों मोजां देग्लिनोसै। देग्लिनानै जे ब्लाहाय मोजाङै गेब्लेयो बियो अब्ला जोङो जेरै बे बिलाइ लोखोना बिलाइ थालिर बिलाइ गंगार राखेब बेखौ जोङो जगार खालामना लादोंमोन ना बेखौहाय जोङो मोजां सिखाजों फिसा फि सा हानानै फोसन हरनोसै आरो ना गाह- माबायाव उवालाव जे माइरं देदोंमोन जेराव बाहायनो जमा होसिहरनोसै। ओमफ्रायहाय जोङो आरो बाव बे बिलाइजों माइरंजोंखौ मोजां देग्लिबावनोसै देग्लिखांनायनि उनाव जेब्लााय मोजां गिब्लियो अब्लाहाय जों बेखौ संग्राय संग्रायफ्राव हाननानै बरननोसै आरो ना संग्रायाव बरननानै दोननोसै संग्रायावनो। बिनि उनावहाय जों सानद्रिजों मोजां सालिनोसै बेखौ। सालिनानैहाय जे गथा गथा थाबावनाय दङ जोंना जे मोजाङै गेब्लेयै बेखौ आरो फिन खेबसेबाव देग्लिफिननोसै आरोना। दिग्लि खांनानै जेब्ला बियो गेब्लेयो अब्ला जोङो बे गेब्लेखानायजों जमा दोननानै एसे दै होनानै आथा रुटिफोरखौ जों जेरै नायो जोङो बिदि नानोसै आरो नायखौहाय मोजां माबानानै। जेब्ला बियो गुरै जायो। जेरै रुटिखौ लानो थाखाय जों गुरै खालामनांगौना आथाखौ। बिदि जेरै गुरै जायो अब्ला जोङो ओ गल गल खालामनानै दाब्ले दाब्ले खालामनोसै गल गल खालामनानै ओरै जेरै एमावनि महरा जेरै जायो बिदि खालामनोसै आरो ना, दाब्ले दाब्लेनो। ओ दाब्ले दाब्ले खालामखांनायनि उनावहाय जोङो मा होनो बेखौ संग्राय गंसे लानानै संग्रानि सायाव जिगाब एसे होनोसै फेनलानानै मोजांनो। फेेनलाखांनायनि उनावहाय जोङो जे एमावखौ माबादोंमोन दाब्ले दाब्ले खालामनाय एमावा जों बेखौ जों जेखौ खालामदोंमोन बेखौहाय जोंङो जिगाबनि सायावहाय मोजां बसायना होनोसै आरो ना। आरो एसे गोजान गोजान होनांगौ मानो होनोबा गोजान गोजान होनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिसोर सिथाबगोन ना नङाबा गिसिसो नालाय बेथ' दाबो ओंखायनो। सिथाबगोनखाय एसे गोजान गोजान होनांगौ आरो ना। होखांनायनि उनावहाय जोंङो सिथ्रि एसे बिदिनो फाथ्ला सिथ्रि जेजों बार हाबो एसे बारा माबा रोजा नङा एसे। एसे फाथ्ला आरो ना एसे बारबो फैनो हानाय बिदि सिथ्रिखौ। माने एमावनि सायाव बे। संग्रायखौ माबानो खोबना दोननोसै आरोना मोजांनो। खोबखांनायनि उनाव जोंङो सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय जोंङो इखौ नायनांगौ। नो हाबाय गुदुं बोथोरबाथ'। थाब थाबानो जायो एमावा खिन्थु गोजां बोथोराव एसे सम लायो आरोना सप्तासेसो लायो। माबानो गोरा जानो थाखाय रानो थाखाय खिन्थु गरम बोथोराव एसे थाबानो जायो। जों एमावा मारै रानायखौ मारै सिनायगोन होनोब्ला। एमावा जेब्ला गुफुर कालार जाथारो गुफुर रं महर ओंखारो आरो एमावा गोरा। जायो अब्ला अब्ला जों मिथिगोनखि एमावा राबाय होननानै आरोना। एमावखौ जोंङो जौ फिनाय बेफोराव संनायाव बाहायनाय जायो आं जौखौ मारै। संङो बेखौबो एसे खोन्थालांनोसै नोंथांनिसिम। जौ संनो थाखाय जोंङो। इंखुर नांगौ जायो इंखुरखौ जोंङो मोजां माबानानै। इंखुरखौ जोंङो। ओ संनो थाखाय सिगांङाव जोंङो दो। गिदिरावहाय माबा मा होनो बेखौ। दै दै फुदुंना दोननांगौ आरोना दो। ओरैनो एसे बुरजा दै लानानैहाय फुदुंना दोननांगौ आरो ना बेनि। दैया जेब्ला दुंङो। अब्लाहाय जोंङो जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोंङो एंखुरखौ होसननोसै। एंखुखौ होसननानै मोजां माबानानैसै आरो ना ओंखाम बायदि मोनहोनोसै। ओंखाम बायदि मोनबाथाय अरखौ बोस्राना होनानै जोंङो माबानोसै आरो ना। गुसु खालाम होनसै गुसु खालामनानै जेब्ला। ओ जोंनो जौ संनो थाखाय आरोबाव। प्लास्टिक नांगौ जायो आरो बेखौ दोननो थाखाय जोंनो। दै दै नङा माबा बाल्थिं आरो।
उम।
बाल्थिं नांगौ जायो आरो ना बेखौ दोननो थाखाय। बेनि उनावहाय जोंङो मा होनो। जेब्ला गुसु जायो अब्लाहाय जों बे प्लास्टिकखौ सुनानै लानो प्लास्टिकखौहाय जोंङो। माबा सिलाफ्राव बनानैहाय एंखुर माबाखौ ओंखाम बायदि मोननाय। जोंङो बेहाय बसायना होनोसै आरोना बसायनानै उनाव जेब्ला गुसु। जायोब्ला जों एमखौबो एमावखौ होनोसै एमावखौ सिफ्ले लनानै होनोसै आरो ना खावसेसो होबानो जायो बारा बुरजा होनाङा बेनि उनावहाय जोङो सिफेना होनानै आराम माबानोसै आरोना माबानोसै मा होनो खौ जमा खालामजोबनानै मोजां माबानोसै सिख्लायनोसै बेनि उनाव जोङो बालथिङाव माबानोसै मा होनायखौ बाल्थिंनि गेजेराव जानथा होनानै जोङो बे माबाखौ जुमायखौहाय जोङो बिनि सेर सेरहाय होनोसै आरो ना बिनि उनाव जों खोबनानै दोननोस गोरानो नङाबा ओंखाफोर बायो खोबनानै दोन खांनाय उनावहाय जोङोओह सानथाम सानब्रैसोनि उनाव नायनो हाबाय आरो नाना सप्तासेनि उनाव जौवआ गोदै जादों ना जायाखै गोरा नामा बेखौ नायनानै जोङो गोबाव दोननानै मास मोनसेसो नङा मास मोनसे मोननैसो से दोननानै गोदै जोनो थाखाय गोथाव जाहोनो थाखाय दोननानै जोङो लोंनो हाबाय आरो आङो बे बेहायनो फोजोबनो सानो आंनि रायलायनायखौ नोंथाङ आरो माबाफोर बुंबावनो सानदोंबा बुंनो हागोन आं सिगाङाव
औ औ नोंथांसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय एमाव बानायनायनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय आङो दायो नोंथांनिसिम आबहावा गेब्लेंनायनि सोमोन्दैसो आङो एसे सावरायनो सानबाय
उ साल
औ जोंहा मा होनो आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जोंनि सोरगिदिं थानाय जेनेबा बार दै बिफां लाइफां हा बेफोरखौनो जोङो मा होननानै बुङो आबहावा होननानै बुङो आरो दा जोंहा जोङो आफहायाव थानाय हिसाबै जोंनि थाखाय बारफोरा बा दैफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो ना जोङो बार आरो दै नङाब्लानो जों थांनानै थानो हाया दा दा जोंहाथि हेलाव जोङो गोबांथार सुबुंफोरनि खामानि मावनायजों बा हाबा हुखानि गेजेरजों जोङो जोंना बार मडलाव गेब्लेेंनाय जायो आरोोना आबहावा गेब्रेंनाय जायो जेरै दैनि गेब्रेंनाय बारनि गेब्रेंनाय सोदोब गेब्रेंनाय गुबुंनाय बिदिनो जायो आरो दा हमनानै ला जोंहा आथि आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमाया बांबोगासिनो आरो दाय। मा होनो सुबुं अनजिमा बांबोनायजों लोगोसेनो जोंहा माने गोबां दिहुनथाइनि गोनांथि जायो जेरै फारसेनिफ्रायनो हमनानै ला जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जोंनो माने जोंनि जिउआव गोनांथि जानाय गासैबो बेसादफोरखौ जोंनो गोबां बिबांनि नांगौ जासै आरोना सुबुं अनजिमा बांनाय लगे लगेनो आरो लोगोसे थाग्रा फुलिफोरखौबो जोंनो गोनांथि जायो दा जोंहा बिनि थाखायनो गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन फसंबाय आरोोना जोंनो दिहुनथाइ दिहुननो थाखाय जोङनो माखासे गाननाय जोमनाय बा जोंनि न'नि गोनांथि जानाय बेसादफोरखौ जोंङनो दिहुनो थाखायहाय दा बे दारिमिनफोर फसंनायनि जाहोनाव जोंहा बे गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय माने गोबां गेब्रेंनाय जायो आरो ना जेरै बारनि गेब्लेंनाय जायो दैनि गेब्लेंनाय जायो दा बे दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोर उखुन्दैफोर बा बेनि ओमफ्राय ओंखारनाय हाद्रि हालाफोर बेफोरो मा जायो बारजोंहायो मिलायनानै बा गोरोबफानानै बारनि गुबुंनाय खालामो आरो जाय बारखौहाय माने ओ बे खाथि खाथि खालानि जा जा दारिमिनफोर बा खारखानाफोरनि खाथि खालायाव थानाय न'खरफोर बे न'खरनि सोद्रोमाफोर बिसोरो माने बेबायदि बारखौ बिसोरो हां लायोब्ला माने ओ बिसिनि माबायावहायो माने देहाया एसे गोब्राब जायो आरोना जेंना सोमजियो बिसोर बि बेबायदि मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो गावसिनि देहाजों दा बेबायदिनो सुबुंनि बियो खहाबो खालामो आरोना फारसेथिं बियो मोजांबो खामानि लाबोयो जेनेबा दिहुनथाइफोरखौ बेफोरो बे दारिमिनफोरा जोङो थाब थाब दिहुननानै होनो हायो नाथाय बे दारिमिननि खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा एसे बिसोरो भुगिनांगौ जायो आरो जेंनाजों बिसोरो मोगा मोगि जानांगौ जायोबो आरोना। आरो लोगोसे ओ सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि आबहावाया गोब गोबां गेब्रोंनाय जादों जेरैहाय ओ नोगोर सोहोरफोराव जोङो नुनो मोनो गोबां सुबुं अनजिमा जानायनि थाखाय जोंना न'फोरानो जोंहा जाब जाब आरोना खाथि खाथि जोंहा बेबायदिनो लांदां जायगा गैया नोगोर सोहोरफोरावथ' जों नुनो थांखायो। जा दाखोर दाला गारनोबो बिस्रा माने नोगोरफोरावहाय जायगा मोना आरो दै दाखोरखोनो रोगानानैसो लांफैलायलायो आरोना गारि मटरजोंहायो ओमफ्राय बे दाखोरफोरखौहाय माने खायफा खायफा माबायावसो गारो लामा सामायावसो गारनानै दोनो आरो जायनि जाहोनाव मा जायो आबहावानि ओ बे दाखोर दालाफ्रा सेवनानै माने बिसोरो मा होनो लेथ्रा मोनामनाय बा बिसनि बिफोरनिफ्राय एम्फौ एनलाबो सोमजियो आरो ना सेवनानै जाय बे एमौ एम्फौ एनलाफोरा बा थाम्फैफोरानो जोंनियाव बा बाफैफिनो आरोना। बा जोंनि मा होनो बे थाम्फैफोरा जोंनि ओंखाम ओंख्रिफोर बेफोरावबो बा खाथि खालानि दखानफोरावहाय मेथाइ दखानफोराव बे थाम्फैफोरा थांनानै बाहैयो आरोना बानानै बे फोरो माने गाज्रि बिजानु माबायो सोदेरनानै होयो आरोना जानाय आदारफ्राव बिनिफ्राय बेमारबो सोमजिनो हागौ।
दा बेबायदिनो ओ गासैबो सुबुंनि हाबा हुखानि दारैनो जादों आरोना बेफोरो दा बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ आरो जोंनि आबहावाखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनो नांगौ बेयो जोंनि देहाफोरखौ जोङो ओ मोजाङै लाखिनोब्ला जों जोंनो सांग्रां जानांगोन जों आबहावा सोरगिदिं जोङो साखोन सिखोन लाखिनो नांगौ दाखोर दालाफोरखौ जोङो प्लास्टिकफोरखौथ' जोङो सावगारनानै गारोबासो बियो माबायो बेथ' सेवा ओमफ्राय माखासे बुस्थुफोरखौहायो जोङो ओ मा होनो जेनेबा मोजां मोनसे जायगायावहाय जोङो फबनांगौ आरो ना। फबनानै दोननो नांगौ। अब्ला बियो हारसिं हाजों सेवनानै गोरोबफिननानै हासारबो ज जाफिनो आरो खायफा बा ओमफ्रायो बेबायदिनो जोङो प्लास्टिकफोरखौहाय जोङो सावगारनो नांगौ आरो बेफोरथ' हाजों गोरोबा नालाय